औ खोनादों ना औ खोनादों आंङो औ
औ दे
बोथोरा एसे गाज्रिखायसो दानजालांबाय नामा बेबायदि सानबाय आं
जोंनि जोंनिथिंथ' सानदुं दुंगासिनो ना
अ जोंनावहाय अखासो माने दा हाथ'वाखै एसे सिगां हाखांबाय औ ओमफ्राय आरो जोमै खोमसि जादों आरो जोंनावहाय
औ ओंखायनो नेटनि प्रब्लेम जादों
बेनोथ' औ ओमफ्राय जोङो आयदाखौ बेखौनो लाफिननि
औ दे जागोन दे
औ जोंङो बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनोबा जोंङो बे हिनजावफोरनिया दख'ना आरो हौवासाफोरनिया बे गामसा बेखौनो जोंङो मोनथियो
औ
बिदिनो बर' हिन्जावफोरा गोबां माने गावसोरनि नांनाय गाननाय जोमनायफोरखौ न'आवनो लाबोदों होननानै न'आवनो दानानै दिहुन थफुनबोदों होननानै जोंङो बुंनो हायो मानो होनोबा गोदो समनिफ्रायनो बर' हिनजावफोरा जाय बर' हिनजाव बा जाय बर' सिख्लाया जि दानो रोंगौ बेसो हाबा जानो रोंगौमोन जाहैदों हायोमोन बेखौ लांङोमोन औ जाय जि दानो रोंङा बेखौहाय माने रावबो हाबा खालामामोन जाहैयामोन जाहैदों खुजि होननानै बुंङोमोन आरो ओंखायनो गोदोनि सुबुं सुबुंफोरा जिखौहाय दानो माने सोलोंथारोमोन आरो बेबायदिनो औ बिसोरो गावनि गोसोजों नांगौ बायदियै बायदिसिना गाबै जि दानानै दिहुननानै लायोमोन बिसोरो आरो आगर एरनायावबो बिसोरखौ रावबो फेजेननो हाया नै मै गारदों होनबाथाय मै आगर एरखांलायबाय अखोरां साजोंहाय ओ दाउ बिरलांदों होनबा दाउनि महर होलायबाय जियाव बेफोरबायदि ओरैबायदि मा आखा फाखामोन होननानै बुंनांगोन आरो बर' हिनजावफोरखौहाय
औ
औ जोबोर ओ रोखोमनि बा गोबां रोखोमनि बिसोरो आगर ओ दानानै लायोमोन जेरै आगरफोरनि मुं फोरा दावराइ मोख्रेब फारौ मेगन थाइगिर बिबार बेबायदिनो आगर गुबै गोबां रोखोमनि माने बिसोरो ओ दखनायाव बा फालियाव बेबायदि आगर एरखांनानै लायोमोन आरो गुबुन फारसेथिं जोंना दख'नाया मोननै रोखोमै होननानै जोङो बुंनांगोन। जोङो दख'ना लांगा मोनसे आरो मोनसे जोंना मेख्ला। मेख्लाखौ हाय दरं साइदआवहाय जोंना बांसिन गानो ओरै सोनाब साइडआव बेहाय जोंना बांसिन बे दख'ना लांगाखौनो गाननाय नुनो मोनो आरो। बिसोरबो दरं साइडनिया मेख्लाखौ गानोबाबो फुजा माबा मोनसे मेल मिथिं फ्राव बिसोरो दख'ना लांगाखोनो गानलाङो
औ
औ जोंनि बे दख'ना होननानै बुङोब्ला बे दख'नाजों लोगोसे जोंना हारिनि सिनायथिखौबो जोङो लाखिनो हाबो हाबो होननानै जोङो बुंनो हायो आरो औ बेबायदिनो हौवासा फोराबो बे गामसाखौ गानो गुबुन जायगायाव थांनायाव बिसोरो गानाब्लाबो न'आव थानायावनो गानो बांसि नै बिसोरो ओरैनो माथा आरो फाखुवा खुन्दुंनि गामसाफोरखौ गाननानै बन माने मोजां मोनो आरो बे गरमावहाय माने गुसु जायो आरो जेरै हिनजाव फोराबो बेबायदिनो फाखुवा आरो माथानि दख'नाखौ गाननो मोजां मोनो। मोजां मोनो आरो औ बेबाय बिदिनो दख'ना दानायखौ दख'ना दानायनि हुदाखौ लाखिबाय थानांगौ होननानै आं सा सानो आरो मानो होनोबा औ मोनसे हारिनो बा गासैबो जोंनो गाननाय जोमनायखौनो नांखा नांखागौ नङा होमबा।
औ औ
खस्रि मोननाय नालाय जोङो सुबुं माहारिया गानाबा सोर गाननो नोंङा आ बयहाबो गावबा गाव गाननाय दंखायो बेखौहाय जोङो इयुननि फिरिफोराबो बा इयुन खोलोबफोराबो इयुन जोलैफोराबो बेखौ लाखिनांगौ होननानै आङो सानो आरो जोंबो दाबो मालाबा जोङो समजों गोरोबफानो हायैयाव जोङो मालाबा दानो हाया बा सोलोंनो हाया बेबायदिनो औ दा नों गोदोथ' बेबायदि बेफार फालांगि खालामामोन जोङो बायनानै मोनोमोन बेखायनो जोङो दाथारनांगौबो जायोमोन आरो गुबुन फारसेथिं नायनो थाङो बा दानि बे सोलिबाय थानाय मुगायावथ' जोङो गोबां बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनदों। इउ फुं इउफिं खुलिनायखौ नुनो मोनदों गोदान गोदान आगर दिहुननायखौ जोङो नुनो मोनदों बेबायदि होननानै जों फुरानाखौबो गारनो नाङा आरो फुरानाखौबो जोङो लाखिनांगौ गासैनिबो ओ नमुना होनो जोंनिया बेखौनो नमुना फोरखौहाय लाखिनांगौ होननानै आं सानो आरो। बेबायदि दिेनै नोंथाङा नोंथांनि साननायखौ एसे फोरमायनाय।
औ दा बिदिनोथ' जोङो गाननाय जोमनायखौोजोंनि हारिनि मोनसे सिनायथि होननानै जोङो साना होमबा दालाय। हारिनि सिनायथि जेरै गामसा आरो दख नायानो जोंनि मोनसे बर' हारिनि सिनायथि। ओंखायनो जोङो दख'ना हिसाबै गोबां गाबजों गोबां आगरजों जोङो साजायनानै जोंनि दख'नाखौ गानो जोमो आरो नङा होमबा नोंथां औ बेफोरबायदि बिदिनो जोङो माबायाबो दख'नानि आगरफोराबो दङ जेरै दावराइ मोख्रेब फारौ मेगन आगर गुबै खासि हाथाइ बिदिनो गोबां रोखोमनि दङ आरो बिदिनो फालि लानाय दखनाजों लोगोसे फालि लानाय जेरै रै रेगे रेगां फालि बेफोरखौ रेगां फालिखौबो जोङो गोबां आगरजों जोङो साजायनानै जोङो दानानै लायो आरो जेरै बे रेगे रेगां फालियावबो जोङो जिङाव हाजो आगर होनानै गेजेराव ख्रि ख्रि बिबार एरनानै जोङो समायना रमायना गाब बिनो जोङो दानानै गाननानै लायो आरो होनबानो जोंखौ गुबुन हारिनि मानसिफोराबो जोंखौ बुंसिगोन बिसिनिया हारिया मालाय गाव गाबागावनि हारिमु दानाय लुनाय दंखायो होननानै जोंखौ बिदि नुबानो सिनायखायो आरो जोंथ' मालायफोरबायदि सारिफाना बर' हारिया जेरै जोंहा गाननाय दख'ना जोमनाय जोमनाय फास्रा दंखायो हिसाबै जोङो बे गाननाय जोमनायखौनो लानानै जोङो थायो आरो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ बिदिनो आजिखालि बे जुगाव जोंनि गामसायाबो सिगांनि दिनाव जोङो फारि लानानै फाख्रा सिख्रा दायोमोन दा दिनाव जोङो दिनै गोदान मुगायाव जोङो गामसायावबो रेगे रेगां आर'नाइ आगर होनानै जोङो गाननायखौ दानायखौ नुसै आरो नङा होमबा नोंथां दा बेसे एसे समायो बेफोरदि आगर होनानै दानाय गामसाखौबो बेसेबा समायना रमायना नुयो आरो दा बेफोरबायदिनो दानि जुगावथ' जोङो गामसा गाननानैबो अबेबा अफिस आदालतावबो नेमखान्थि खानाय दङ मायबा दिनाव गामसा गाननांगौ होननानै जोङो खोनानो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
औ बे हिसाबै जोंहा बर' हिसाबै एसेबाबो जोङो गोग्गानाय रावखौ मोनो आरो दा बिदिनो जोङो गाननानै जोमनानैल' नङा जोङो बिदिनो दायै लुयै जोङो फाननानैबो जोङो रांखावरि आरजिनो हायो आरो जेरै जोङो गानसे गाननानै जोङो बेखौ दख'ना दानि जुगावथ' दख'ना दानानै फाननो हायो अब्लाबो गांसे दख'नानि दामा खुन्दुं लायै खुन्दुं आगर लायै आगर बाजौनिफ्राय लानानै सेरोजा नैरोजा बेफोरबायदि दख'नानि दामखौ जोङो मोननो हायो आरो
औ
बिदिजोंनो जोङो न'खर खुंलांनो हायो फाननानैबो जोङो दिनै थाइसे थाइनैनि थाखाय जोङो बेफोरबायदिनो दख'ना दानानै बा गामसा जि दानानै जोङो न'खर सुंथानो जों हायो आरो ओंखायनो जोङो ओंखायनो बेफार फालांगिबो बिदि दायै लुयैबो जोङो। बेफार फालांगिबो खालामनो हायो दानि जुगावथ' आरोबाव जों आखाइजों दानायनि अनगा मेसिंजों दानाय मेसिनजों दानायफोरखौबो जोङो गोबांखौनो नुयो नङा होमबा नों ओंखायनो इजि जेनेबा बोलो नाङा जासेबो जोङो दानानै जोङो बिजनेस बानायनो फालांगि बानायनो हायो आरो ओंखायनो जोंङो जेरैखि जाया मानो जोंनि गाननाय जोमनायखौ जों जेब्लाबो बर' हिसाबै जोंङो डेभलप खालामलांनांगोन गाननाय जोमनायखौ जों लांफाबाय थानो नांगोन होनबासो जोंङो। बर' हारि हारि हारिमु हिसाबै जोंङो फोथांनानै लाखिनो हागोन आरोना नोंथां
औ
उम आरो इनि सायाव फंनैसो नोंथांखौ आङो बुंबावनो थाखाय खावलायबाय
औ जोंनिया बे दानाय लुनायावथ' जोंना गोबां आगजुफोर नांगौ नङा होमबा
औ
बे आगजुफोरखौहाय जोङो न' न'आवनो दाननानै लायो बेनि मुंफोरखौ जोङो मोनथिनांगौ आजिखालि जोंनि माबा इगजामफोर हैनो थांबा बा आनजादफोर हैनो थांबा जोङो बेफोरनि मुंफोरखौ मोनथि नांगौ जायो बेनि थाखायनो जोंङो बेफोरखौहाय सुलु लानांगौ आरो बेखौ मा होनो बेखौ मा होनो। माबोरै खालामो बेखौ जोङो दा इयुन जोलैफोरा बेफोरखौहाय माने लाखिनांगौ आरो मोनसे दडेम' बायदिबो जोङो बेखौहाय मोनसे ओ माबाफोराव बिजाब बाख्रिफोरावबो जोङो दोननो हायो बा अफिसफोराव बा मोनसे डिपार्टमेन्ट फोराव जोङो दोननो हायो आरो बेफोरखौ जाहाथे जोंङो ओ दाथ' न'खर न'खर दानायाबां गोबां खम जाबाय नालाय बेखौ जोङो बेबायदि दाननानै फिसा फिसा दाननानैबाबो इयुन जोलैखौ मोनथिहोनो थाखाय दाननानै दोननांगौ होननानै आं सानो आरो मानो होनोब्ला फोरफोरखौ दाननो थाखायथ' जोंनिया न'आवनो मोनजोबखायो जोंना औवाजों बानायो गय बिफांजों बानायो माने बेफोरखौ जों बुथुमनानै लानांगौ आरो जे समा जाथ'बायना नोंथां औ
औ जाबाय जाबाय नोंथां
औ औ
दे बिदिबा